हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। सावरायजागोन दे नोंथां औ औ हागोन।
मनि फोरमायनो हागोन नामा औ।
औ औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा।
बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ सानदे सिुङ एबा माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ औ ओ बैसागु फोरबा बैसागु फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओ बर'फोरनि बर' हारिनिनो माने मोनसे गेदेर फोरबो आरो बियो बे फोरबोआव बयबो आ बयबो रंजायो बोसो ओ‌ बे बैसागु फोरबोआ बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय। बेनि थाखायनो जोङो बयबो बोराय ओ बोराय ओमफ्राय बिदि सेंग्रा सिख्ला ओ आबै आबौ माने गथ' गथाइ सबबो माने जोंना बयबो जयैहाय जोङो ओंखारो बैसागु मोसानो बे बैसागु बोथोराव जों जोङो बयबो जोबोर ओ रंजा खुसि जोङो बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो आरो जोंना बैसागु होनोब्ला दा जोंना बैसागु मोननै बैसागु दङ ओ मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बे मानसि बैसागु ओ मोसौ बैस मैसा मोसौ बैसागुआनो जोंनि गिबि बैसागु आरो बे बैसागु खालि जोङो ओ बिदिनो मोसौखो थुखैनाय जायो। बे खालि जोङो मोसौफोरखौ मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना मैगं थाइगंनि ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो लाहार फाहार खालामनानै लायो हानानै। ओ बिदि जोङो जेरै लाव फान्थाव डिग्लि गिथि थाराय बेफोरखौ माने जोङो ओ जगर खालामनानै जोङो हायो आरो लावफोरखौ हानानै फिसा फिसा बिदिनो गल गल हानानै जोङो आदुंजों माला सुयो बेनि उनाव जों बे मालाफोरखौ न'नि लांगोना मोसौ गलि आरो बाथौ बेफोराव जोङो आलायनानै दोनो आरो।
औ
आरो बे मोसौ थुख मोसौखौ जोङो मोसौनि मोदोमाव जो ङो बिदिनो गोसोम गोसोम फोथा फोननो थाखाय साराय एबा हांगार साराय एबा खान्था खिथुनि हांगारखौ एरख'नानै जोङो बिदि थावजों गुबै थाव गुबैजों जोङो ओ बेखौ ओ बिदिनो गलायो आरो गलायनानै जोङो बिसोरनि मोदोमाव थुनानै होयो बेनि उनाव जों बिसोर मोसौ जोङो ओ दै मा एबा दैसा फोराव थुखैनो लानानै थांनाय जायो बेयाव लांनानै जों मोसौखौ थुखैहोयो ओ बिस ओ बिसोरनि सल' खननानै मोसौ थुखैनायनि जोंना सल' दङ नालाय बे स सल'खौ खनानै जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो थुखैनायाव जोङो बिसोरनि सायाव मोदोमाव
औ
बे लाव फान्थावखौ जोङो सारनानै होयो आरो आरो जोङो थारायजों बिसोरखौ बुनाय जायो ओ बुयै बुयै जों माने थुखैयो आरो बिदि जोंना माने नियम दं नालाय औ। बेनि उनाव जों बिसोरखौ थुखैखांनानै
औ
नो फोथारफोराव जोङो हेंगारनानै होयो आरो बेखौ। बिसोरखौ हेंगारना होना औ बे खालि जोङो बिसोरखौ माने दोनदाल जों खानाय जाया जोङो उदाङैहाय बिसोरखौ हेंगारनानै दोनो आरो। बेनि उनाव जोङो ओ थुखैखांनानै जोङो दैमा जिङाव बिसोरनि फागा बोराय खौ लांफायोना बे फाङा बोरायखौ लां फानानै जोङो माने बाउनाय जायो दैमा जिङाव बावनानै गारबोयो आरो। औ बेनि उनाव जोङो मोनाबिलि समाव जोङो बिसोरनि ओ बिसोरखौ खौ फागा गोदानजों खानो थाखाय जोङो बिसोरनि फागा गोदानखौ ओ बावउग्रोनाय जायो आरो बिदिनो आलारि बाथि सावनानै जोङो बावो बाउनायनि उनावसो जों बिसोरनि मो गोदोनायाव माने खायो आरो बे फागाखौ।
औ औ नंगौ
आरो जोङो बेनि अखानायैहाय बेनि उनाव जोङो बैसागु मोसानाय ओंखारलाङो आरो बिदि गामियाव। न'खर न'खर मोसाहैयो एबा गुबुन गामिफोरावबो थांनाय जायो आरो।
औ नंगौ
बैसागु मोसानो थांनायाव जोङो ओ जों सिख्लाफोरा बिदिनो सिख्लाबा एबा हिन्जावफोरा गोमो दख'ना गाननाय जायो बिदन दख'ना आरो गोजा ब्लाउस गोजा फालि। आरो जान्जियाव आर'नाइ खायो आरो जोङो बे खानाय खफायाव जों गोजा बिबार थुनाय जायो आरो। आरो हौवाफोरा गामसा गोथां आर'नाइ गस्ला आरो ओब आर'नाइ लायो गोदनायाव। बेफोरबायदि जोङो गाननानै गानै जोमै जोङो बेफोरबायदि ओंखारनानै मोसानो थाङो आरो जोङो गामि गामि ओं। आरो नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नामा, नोंथाङा एसे बुंलाय।
ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलखौ बिदिनो बैसागु ओ स्नि सान फाननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ गोदो गोदायथ' बिदिनो बैसागुखौ बिदिनो से दान फालि होनना बुङोमोन। नाथाय दा बिदि फालिला दा स्नि दानल' फालियो आरो नोंथां। नि सानल' फालियो आरो औ। ओ थिग बेबायदिनो जोंनियाथ' बैसागो बुङोब्लाथ' बैसागोखौ मोननै मुंजों मिथिनाय, नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जे मानसि बैसागु एबा मोसौनि बैसागु औ। थिग बेदिनो जोंनिया बै फास्ट खालि जोंनिया बिदिनो मोसौ थुखैनायनि सान नङा होनबा नोंथां? औ। मोसौ थुखैनो थाखाय जोंहा गोबां जेन'बा जगार लानो गोनां जायो जेरै थाराय बिदिनो दिग्लिगुथुइ बिदिनो फान्थाव ओमफ्राय बिदिनो पानिलावफोर ओमफ्राय हालदै गोथांफोर लानायखौ नुयो नङा हबा नों
औ औ नंगौ।
औ माने मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो बेफोरखौ जगारखौ लायो आरो। बेनिफ्राय बिनि अखानायै फुङावनो जोङो मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय जगर खामनानै माने जोङो बिदिनो दैमा एबा बिलोफोराव थुखैनो थांनाय जायो आरो नोंथां। औ। थिग बिदिनो बिदि मोसौ थुखैनायाव जोंनिया बिदिनो खुगा मेथाइ एबा सल' खनो आरो नोंथां। जेरै लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै बारायबाय था एबा एरबाय था होननानै जों जे सुल' खननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै जेब्ला जोंनिया बे जोंनो जों मोसौनो थुखैनो म बे मैगं थाङो एबा बेसादफोर लायो नङा होमबा नोंथां? बे बेसादफोरखौ जोङो माने न'निफ्रायनो जों बिदिनो माला सुना लांखायोमोन आरो।
ओं।
औ माला सुना लांनानै जों बेखौ न'आव फैनानै माने बे न'नि जोंनि मोसौ गुलिनि दरखंखौ एबा ओंखाम संनायनि दरखंखौ माने बेखौ मालाखौ जोङो आलायनानै दोननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ बे मोसौ थुखैखाालि बिदिनो मोनायाव मोनायाव जों मोसौनो बिदिनो मोसौनि फागा ओ खानो थाखाय जों दिरुं गोदानै लाबो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जोंङो ओमफ्राय बे मोसौुबलियाव आलारि बाथिबो लगायनाय नुयो आरो बे सानखालि।
औ औ।
औ थिग बेबायदिनो जोंनिया बे न'खानाय मानसिनि बैसागु नङा होमबा? औ बे मानसिनि बैसागुआवबो जों बिदिनो फुङावनो न'खराव आलारि बाथि लगायो ओमफ्रायनो बिदिनो गेदेरखौ खुलुमो एबा उन्दै नाय नंङा हबा नोंथां बिदिया अननायजोंनो खायफाफोरा जोंनो मानबो होयो बिदिनो ए बिदिनो दख'ना एबा गामसा बिदिनो मान होनायखौ नुयो आरो नोंथां औ ओमफ्राय जों गामियाव गेदेर गोलावफोरखौ थांनानै जों खुलुमहैयो आरो।
औ
औ थिग बिदिनो जोंनिया बेखालि गोथैसिबोबो ब बावो आरो बे फैसखौनि से फान खालि से टारिक खालि गोथोसेफोरो माने बिसोरनो गस्ला होनोबाबो बिसोर जा जौ सेरेब लोंङोमोन बेफोरखौ हो बावो आरो नोंथां
औ
औ थिग बेबायदिनो बेनि अखानायथ' जोंनिया बै जोंनिया बे बैसागो फोरबोआव माने गोबां गोखा गोखै मैगं थाइगंबो जायो आरो नोंथां औ जेरै सेजौ सेथा बिदनि मैगं थाइगं जायो होननानै बुङो आरो नाथाय दानिया बिदि जानायखौ नुला दा मोननैसो नेमाव बिदिनो जायो आरो बिदिनो जोंनिया बे फुंखाखौथ' जाखायो बैसागोआव बिदिनो दिंखिया बिदिनो थालिर गस्लाजों अमा बेदर बिदि संनाय जानाय नुयो
औ नांगौ
औ बिदिनो मानिमुनि फिसा मानिमुनि गिदिर गिदिरखौबो जानाय नुयो आरो नोंथां।
औ औ
औ थि बेबायदिनो बिनि न'खरनायथ' जोंनिया बिदिनो मोसानाय एबा मानसि ओ मोसानाय नङा होनोमबा नोंथां आरो जों मोसानो थाखाय बिदिनो जों जोंनि गामियावल' मोसाया जों माने बिदिनो दाब दाब जायगायाव मोसायो आरो
औ
औ ओमफ्राय दाब दाब जायगानि मानसिफोराबो जोंनि गामियाव एबा ओनसोलाव मोसानो फैनायखौ नुयो आरो बैसागु मोसानो बुंङोब्लाथ खौ आं दामग्रा एबा दामजु नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंनिया खाम सिफुं जथा सेरजा बिदि थरखा बेफोरखौ लानायखौ नुयो आरो
औ औ
औ आरो बेयाव जों बैसागु मोसानायथ' गोबां जोङो बिदि बायदि रोखोमनि जोङो गाबनि दख'ना एबा आर'नाइ लानायखौ नुयो नङा होमबा आर'नाइ गाननाय जुयो थिग बेबायदिनो हिनजावफोर एबा हिन्जावफोर एबा लाइमोन सिख्लाफोरा बिदि दख'ना बेदन गोमो एबा ब्लाउस गोजा आर'नाइ लायो आरो। आरो जोंनिया बे जोंनि खानाय खफायाव जों बिबारबो थोबना लायो नङा होमबा नोंथां औ। हौवासाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथाय बिसोरखौ गामसा गोथां बिदिनो गस्ला गुफुर आर'नाइ लानायखौ नुयो आरो
औ।
अ थिग बेबायदिनो बिदिनो जोंङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव रंजानाय थाङो आरो नोंथां
औ नंगौ
गुबुन गुबुन जायगायाव रंजाहांनानै जोङो गामियाव बे गामियाव जों बैसागोनि स्नि सान एबा लास खालिसो रंजायो आरो नोंथां गामियाव। माने बे बैसागो बोथोरावथ' बिदिनो जुमाय जेनेबा सावनानै दोनखायो नङा होमबा बे माइब्रानि जुमाय संफिनानै दोनखायो बेखौ माने बेखौ लोंनानै जेनेबा मोसाब्लासो माने गोसोफोरा माने जोंनिया बिदिनो रेजें जानानै मोसानो ओइ इन्टारेस्ट नाङो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा।
औ औ।
थिग बेबायदिनो जोंनिया न'खर न'खर बिदिनो गामियाव मोसानायाव माने गासैबो न'खराव बिदिनो माइब्रा रुसि बिदि एबा माथानि जौ बिदि संखायो आरो नोंथां माने गामिनिनि सुबुङा जेनि गामियावनो रंजागोन नालाय बेनिखायनो बिदिनो इन्टारेस्टआव बिदिनो जौ ओ माइब्रानि जौ फिनायखौ लोंनानै माने जोबोद मोजाङै रंजायो आरो नोंथां। खायसेफोरा बिदिनो खाम सिफुंजों रंजाया खायसेफोरा बिदिनो माबा ओ बिदिनो बक्सफोरजोंबो रंजानायखौ नुयो आरो नोंथां। माने जाया जेजों रंजानानै मोजां मोनो बेजोंनो रंजायो आरो नोंथां। औ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथांजों बैसागोनि बागै सावरायनानै गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला औ दे।